हेलौ नोंथां खोनादों ना नों थां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बोरै दङ
माने गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दं औ
थ' नोंथांजों आं होमबा दसे सम जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ नोंथाङा होमबा सावरायनो हागोन नामा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहानि बागै
औ आं नोंथांनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि राहानि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो आखायाव लाबाय औ जोंना सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि राहा होननानै बुङोब्ला जोंना गुबुन गु बुन मानसिनियानो एबा गुबुन गुबुन सुबुंनियानो गासैनियाबो गुबुन गुबुन जायो। गासैनियाबो एखे औ गासैनियाबो जोंनिया एखे जाया नाथायहाय जोंहा एखे ओ गुबुन बिथिङाव नांहैबा जोंना जिउ खुंनाय राहाखौ मोननै ओ बिथिङाव राननानै उम एखे एखे जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा ओ जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंनि जिउ खुंनाय राहाया। ओ गासै-गासैनि एबा ओ द'जि जौखोन्दो सुबुंनि ओ जिउ खुंनाय राहायानो एखे मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुङाव ओ गासैबो सुबुंनियावनो जोंना साख्रि बाख्रि बारा गैया नाथाय जोंहा टाउन ओनसोलनि गासैबो सुबुंनियावनो दाइनजि जौखोन्दो सुबुंनियावनो जोङो साख्रि बाख्रिखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
ओ टाउन ओ थाउन नो एबा नोगोर ओनसोलनि सुबुंनि जिउ खुंनाय राहा आरो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ मोननै बिथिङाव राननानै जोङो बिसोरनिखौ ओ टाउननिखौ ओ गावसोरनि एखे आरो जोंनिखौ गामि ओनसोलनिखौ ओ गासैबो सुबुंनियानो एखे। खेफ्राम होननानै सानना लायो। मानो होननानैसो बुङोब्ला जोङो गामि ओनसोलनि सुबुं होनोब्ला जोंना साख्रि बाख्रि गैया एबा गासैबो सुबुंआवनो बिदिनो ओ रां रुफा गैया बारा गोबां थोजासे बेनि थाखायनो जोंना गासैबो सुबुं एबा जोंनि ओ दाइनजि एबा द'जि जौखोन्दो सुबुङानो जोंना गुबुननियाव खामानि मावनानै सोलियो।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंना ओ गामि ओनसोलनि सुबुंनि सानफ्रोमबो जि जिउ खुंनाय राहायानो जाहैबाय जोंना गिबियाव फुंनिफ्रायनो जागायो जेरैहाय जोंना फुङाव उथिबाय सिखारबाय सिखारनानै ओ ब्रास हुबाय मोखां सुबाय बेनि उनावहाय जोंहा साहा लोंबाय साहा लोंखांनायनि उनावहाय जोंना दसे ओ बिदिनो न'नि खामानिखौ मावनानै ओंखाम जाबाय। ओंखाम जाखांनायनि उनाव ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोंना गुबुननियाव खामानि मावनो एबा सोरनिबा हाजिरा मावनो ओ बिदिनो सोरनिबा न'खराव खामानि मावनो बिदि ओंखारलाङो। बिदिनो ओंखारलांनानैहाय जोंनिया मोना मोना। सो फौफिननाय बिदिनो मोना मोना फौफिननानै जोंना आरो बिदिनो ओ दसे साहा लोंबाय सोरबाया सोरबाया फैनानै आथिं आखाय सु दुगैबाय ओ दुगैनानै साहा लोंबाय साहा लोंखांनानै दसे जिरायबाय जिरायखांनानै ओंखाम जाबाय बिदिनो दसे मबाइल बायदिसिना नायबाय न'खरनि सुबुंजों सावरायबाय। बिदिनो उन्दुबाय बिदिनो जोंना अखानायैबो बिदिनो एखे रोखोमनि आयदायानो सोलिफिनो नाथाय जोंना ओ नोगोर ओनसो स्कुलनि सुबुंफोरनिया जोंना फुंङाव सिखारबाय बिसोरो फुंङाव लामा बायदिसिनायाव थाबायनो थांबाय बिदिनो फैबाय फैनानै फुंनि ओ खाजाखौ जाबाय जानानै जोंना बिसोरो टाउनाव ओ माबेबा मोनसे कम्पानियाव थांग्राया थांबाय ओमफाय माबेबा साख्रि गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि अफिस बा गावसोरनि डिउटियाव थांबाय। बिदिनो बिसोरबो ओ डिउटि मावखांनानै जेबोब्ला मोनायाव फैयो बिसोरो ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै बिसि फिसाय जों दसे रायज्लायनानै जोंना ओंखामखौ जाबाय जानानै बिदिनो उन्दुबाय उन्दुनानै आरो बिसनियाबो अखा नायै बिदिनो सोलि फिनबाय बिदिनो ओ नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहानि बागै नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। जोंनि जायगायाव एबा जोंनि हादराव नायनो थांङोब्ला जौसे खोन्दोआनो आबाद मावनानै जायो नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ द'जि जौखोन्दानो आबाद मावनानै। दायोब्ला जोंनिया ब्रौजि जौखोन्दोया साख्रि मावो एबा गोदोर गोदोर गावनि बिजिनेस मावो फालांगि मावगोन थ' जोंनि द'जि जौखोन्दो आबाद मावो बेबायदिनो जोंबो आबाद खौनो मावनानै जायो जोंनाव दासानदि जेबो आखाइयाव जेबो राहा गैथ'वा जों जोंनियाव जों आबाद मावनानै जायो आबाद मावो होनोब्लाथ' दा जोंनि बे सा सानजा भारताव आसामाव जोंनावथ' दा दै ज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथ थोराव जोङो दा आबाद मावनायनि सम जाबाय जोंना। जोंना दा फोथार दुब्लियाव गासैबो आबाद मावनो ओंखारलांजोबो। जेरै जोंनिया आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला थ' दा जोंनिया गोबां खामानि ओ जायो आबादाव। आरो जोबा गोबां खस्थ' थ'बो जायो। जोंनि जिउ खुंग्रा राहायानो जाबाय आबाद मानोना जोङो द'जि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै जायो। आरो जोङो आबादखौनो मावनानै जा जायो नाथाय जोंनाव गुबुन राहा गैया जो मानोना आबाद मावनाय होनोब्ला आबाद मावनायाव गोबां ओ रंजाथावनाबो दोङो गोबां उम खस्थ'बो दोङो खस थ'नि गेजेरजों जों आबाद मावनायाव रंजानायबो मोनो। जेरैहाय जों माइ गायो। माइ गायोब्ला जोङो बे माइखौ गायनाय समाव जोङो गायै गायै गायै गायखांनानै जोंनियाव मोनसे जोबथा माइ गायनाय जायो बे खौ जोंनिया हाल जांख ख्रा होननानै बुङो बे हाल जांख्रायाव जों ओरैबायदि रंजायो ओरैबायदि रंजायो जे जोङो बे जोंनि बे माइ गायनाया बोसोराव खनसे फैयो गुबुनफोरथिं बोसोराव खननैबो गायो नाथाय जो जोंनि बे जों थानाय जायगा एरियाव बांसिनानो जोंना खनसे गायो बेनि थाखायनो जों बे माइ गायनायनि जोबथा सानाव जोङो गोबां रंजायो गोबां जो ना बेदर गासिबो जोंनिया जेनिबो आंखाल खाल गैखाया नालाय जोङो गोबां जायो लों ङो रंजायो आरो जों बे आबाद मावनायनि बिथिं
औ नंगौ नोंथां।
सान्दुं गोसायाव आलि दाननाय आलि खोनाय‌ आरो जोङो सान्दुं गोसायाव माइ गायनाय माइ फुनाय नाथाय बेफोर खस्थ'नि अनगायैबो जोंहा बे खस्थ'आवबो जोंहा गोबां रंजानाय दङ। आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा गुबुन फारसेथिं जोंहा साख्रि मावनाय एबा ओ गोदोर फालांगियारि मावनाय बुङोब्ला जोंहा ओ बिसोरजबो गावसोरनि लाइफआव गिबियावनो खस्थ' खामग्रोयो। गासैबो सुबुङानो गावनि जिउआव खस्थ' खामग्रोखानांगोन अमबासो गावनि जिउआव जोङो सु खुसिखौ मोनगोन बिनि थाखायनो बिथांमोना जाय जाय साख्रि मावो एबा फालांगियारि मावो बिसोरबो मोनसे समाव गोबां खस्थ' खामदों जानांगौ बिनिखायनो बिसोरो दासान्दि बिसांमोना आलो गोजोनै जागासिनो दं जानांगौ। मानोना बिसोरो गिबि ओं सिगांनो खस्थ' खालामबोखाबाय बिनिखायनो बिसोरनि जिउआव दा खस्थ' गैला बिसोरो दा आलो गोजोनै जायो। साख्रि साख्रि मावनो साख्रि मोननोबो गोबां खस्थ'नि गोनांथि जायो। गिबियावनो जोङो फरायग्रोनांगोन फरायनायावबो जों गोबां खस्थ' दंमोन बेयावबो गावनाव ओ बेयाव आरो एसे खाफालनिबो लिरनाय थायो। बेवहाय जोंहा ओ खाफालाव थायोब्ला जों मोनो होननानै जोंनि समाजाव फोथायनाय दङ। खायसिन जानोबो हागौ उम खायसे सुबुंखौ नायोब्ला गोबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो बियो गावनि जिउआव साख्रिखौ लाबोनो हाया एबा ओ जाफुंसार जानो हाया ना थाय खायसे सुबुङा गोरलैयैनो जाफुंसार जायो एबा गोरलैयैनो गावनि जिउखौ जाफुंहोनो हायो। स' बेनिखायनो उम जोंनियाव खाफालनिबो एसे खोथा थायो नाथाय साख्रियावबो खुसि दोङो दुखुबो दोङो खस्थ'बो दोङ बि सोरो ओ गावनि दिउटि खौ मावनो थाखाय खस्थ'बो जायो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो गासैबो नायनो थाङोब्ला आबादावबो एखे ओ खस्थ' जायो आरो साख्रियावबो एखे खस थु जायो नाथाय ओ गोबाङो उम दिफारेन्सबो थानो हायो एबा जुदा जुदा जायाथ' नंखागौ मानोना बिसोरनि ओ साननो हनो साननाय हनायफोरा एसे जुदा जायो आबाद मावनाय सानाय हनायफोरा जुदा जायो। ओ। जोङो गोबां गोबां ओ जुदा जुदा नुनो मोनो साख्रि साख्रि मावनायनि जिउ जिउनि एबा साननाय हनाया एसे आलादा जायो। आरो आबाद मावनायनि साननाय हनाया आलादा जायो। आरो जों जोङो जोंबो आबाद खौनो मावनानै जायो। बेनिखायनो जोंबो जोंबो खस्थ' खालामगासिनो नालाय जोंबो आबादखौनो मावनानै जायो बेनि खायनो जोंबो आबादनि सायाव एसे ओ आयदा दोङो बेनि थाखायनो
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
नंगौ नोंथां। औ।
ओ आबादनि सायाव एसे आयदा दोङो बेखौ आं फोरमायनो सानदों नोंथां। ओ आबाद होनोब्ला जोंना गिबियावनो जों जों आबाद मावो जोंनि जों आबाद मावनानै गोबां रंजानाय मोनो। आरो बेवहाय खस्थ' खस्थ' दोङो। बेनि था खायनो जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंबो रंजानाय मोनो। आबाद आबाद होनोब्ला जों जे जायखिजाया मोनसे ओ जिरि जि जायखि जाया मोनसे जोङो जेरै माइ माइ आबाद मावो ओ मैगं आबाद मावो। बे मैगं आबाद माइ आबादखौ ओ आबाद मावनानैनो जों जोंनि जिउखौ खुंलाङो। जों जोंनि जिउखौ दैदेनलाङो बाबेनलाङो जोङो जोंनि जिउआव आबाद मावनानैनो जोंनि जिउखौ जोङो आलो गोजोनै खुंदों दुखु ख खुनि गेजेरजोंबाबो जोङो आलो गोजोनै खुंगासिनो दं। ओ आलो गोजोनै जों खुंगासिनो दं आलो गोजोनै जों जागासिनो दं आरो जोंनि गासैबो बर' सु सुबुं होनोब्ला बर' सु बुंआव गासैबो ओ दजि जौखोन्दोआनो जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद मावो आरो ब्रैजि जौखोन्दोआनो जोंनिया साख्रि मावो। मानोना जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ लेखा फरायायाव बारा जौगानाय नोङा दासिमबो। दा जौगागासिनो बाट दासिम बारा जौगानाय नोङा। बेनिखायनो लेखा फरानियाव जौगानाय नङिखायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा दा बांसिनानो आबाद मावनानै जायो। जाय जाय सुबुंफोरा लेखा फरायनानै गोरों जादों बिथांमोना साख्रि मावनानै जायो। नाथाय जाय जाय बिफा बिथांमोनहा एसे लेखा फरानि आंखालाव गोग्लैना दं बिसोर आबाद मावनानै जायो। स' जोंनिया समाबो जाबाय बेनिखायनो जोङो दोन्थ'नोसै नङाबा नोंथां दे।
खौ मोन्थिना मोनबाय।